औ हेलै।
औ नोंथांदो दसे सम रायज्लायगौमोन।
औ औ हागोन नोंथां औ हागोन हागोन।
औ औ दायो हमबा नोंथां
औ।
जो आं बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै
औ औ औ।
औ रायज्लायनो सान्दो।
औ औ रायज्लाय नोंथां औ।
बर' हारिया गोदो गोदाय समनि फ्रायनो रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो
औ नंगौ नोंथां।
एखथा दोरों आरो जानाय हुदा दङ।
औ नंगौ नोंथां।
जानाय लोंनाया गुबुन हारिनिसै जुदा। औ बिसोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों, सोमोन मिथिंगानि फ्राय मोननाय बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादनि मु मुवा बेसादखौ जाबोबाय थादोंमोन। जाबोयो दाबो जाबोयो बिदिनो मिथिं मिथिंगादो सोनारनानै थानाय हिसाबै
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनि सायाव ओ आंङो दायो साम'नि सोमोन्दै एसे बुंनोसै। औ साम'खौ बर'फोरा गोदो फ्रायनो जाबोबाय थादो बियो बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि जानाय आदार।
औ औ नंगौ नोंथां।
साम'खौ गिबियावनो ब बबेबा दै सा एबा दैमा नहलि दा दैज्लां बो जेराव जेरै फोथारफोराव दुब्लि फोथारफोराव मोनो बेनिफ्राय बेनिफ्राय गिबियावनो खन्नानै लानानै फैयो।
औ न'गौ नोंथां।
औ बेखौ बेनिफ्राय बै साम'आ हाब्रु जानाय नालाय, ओमफ्राय बे माबखो हाब्रुफोरखौ गिबियानो जाबाय साम'खौ साफा खालामहोनो थाखाय र्फास्टआनो जे माने ओ बालाफोरजोंबा मा अन्थाइफोराव बिदि हुनानै लायो। बिनि आइरनखौ बेै साम'नि माबायाव नांना थानाय आयरन गैया खालामनो ओमफ्राय दैयाव सोमना दोननानै औ बेनि अखानायै बेनि खिथुखौ दाननानै आरो दसे खमाय सोंबोयो आरो
औ
बिनि माबाया गैया जाथो, बिनि हाब्रु बिनि बि फिसा होरि थानाया नरबा अन्थाइ खेरे खेथे बायदि मोनजायोना।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ
बेखौ सोमना दोना नै ओमफ्राय उनावहाय ओ बबेबा स सबबाय ओंख्रि। नङालबा माबा लाव ओंख्रि जोगोनार बेफोरजों बर'फ्रा संनानै जायो। औ गिबियावनो माने ओ साम'खौ खायसे खायसे माबानानैबो जायो। खायसे माने फार्स्टावनो ओ रुनानै दिहुननानै बेखौ माने आलुफोरजोंबो एवनानै जायो।
नंगौ नोंथां।
बाय फार्स्टआव गिबियाव बेखौ बै सबायफोर बिखो संगोनाव सोब सोबनानै जानायाव बेखौ गिबियाव मानसे स गोख्रैदो माने बिनि जि दै ओंखारो नालाय दैयाव थाग्रा बुस्थु गोबां दै ओंखारो बे दैखोव माने एवफ्रामगोरना लायो। बेनि उनावसो आरो खनसे थाव बेफोरबायदि होनानै पियास, बानलु होन नानै एवफ्रामनानै बिदि सबबाय ओंख्रिफोरजों संनानै जायो। आरो लावजोंबो बिदिनो एखे खालामो। बेखौ माने ओरैनो डाइरेक्ट होग्रोखाबाथाय माबा जायो आरो फ्लिस्ला फ्लिस्ला मोनजायो आरो इनिथाखायनो साम'खौ एवग्रोना लानाया मोजां।
औ नंगौ नोंथां।
गुरना लाइयो बिदिनो आरो औ बियो मोनसे बर'नि दोरोङारिनि जानाय आदार बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबाय बेखौ जागबाय थादोंमोन बेदि आरो बर'फोरा बिदिनो नाफोर नाफोरखौबो दुब्लि बिदि फोथारफोरनिफ्राय हमनानै जायो खांख्राइ बेफोरखौबो औ खांख्राइफोरखौबो गोदोनिफ्रायनो जाबोदों मेस्थाफोरजों संनानै
औ नंगौ नोंथां
ओमफाय आरो बर'नि दोरोङारि जानाय होना होनबा
औ‌ नंगौ नोंथां
औ नारजिदो अमा बेदरदो जानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा बेदरदो नारजि जो जाबोबाय थादोंमोन बेयो मोनसे बर'नि दोरोङारि जानाय आदार
औ-औ-औ
ना नार्जिखौबो माने नारजि गिबियावथ' बेखौ फाथो होननानैसो बेखो खानानै बा मा होनो बंफाङा देरब्ला बेखौ बंफांनिफ्राय बंफांखौ दानफायना दोना फोराननायनि उनावसो बियो माने नारजि मोनो आरो नलबाथ' बेखौ गिबियाव फाथो होननानैसो बुङो औ बेखौ बेनि उनाव बिदिनो अमा बेदर अमा बेदरावबोथ' बर'नि गुबै आदार जानाय जानाय
औ-औ नंगौ
औ बेफोरखो संनानै गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थादोंमोन बर'फोरा दासिमबो जायो बेयो मोनसे बर'नि दोरोङारि जानाय आदार अमादो नारजिदो बिदिनो आरो मैथाजो नाजो खारै बेफोरखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थादो
अह
औ
औ
आरो थास' जेरै थास' बिथो बिथ्रि बिथं होननानै बुङोना थास' बिबार बेफोरजोबो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ अमादो बेफोर खो जाबोबाय थादो
औ नंगौ नोंथां
गोदा बायदियाव गुरनानै बां बांसिना फोरानना दोननानैबो बर'फोरा बेखौ उनावहाय जायो नाफाम देना दोननानै जायो बर'फोरा
औ नंगौ नोंथां
जानाय हुदाया बर'फोरना गोदो गोदायनिफ्रायनो दङमोन औ नो नोंथाङा आंनि ख्रुइ बा साबसिन मोजां मिथिगौ जानो हागो नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन ना आंनो
नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो ओ नों बुंनाय बायदि साम' ओंख्रि आरो जोङो मोननो हायो नाफाम थास' आरो जो ङो जोबोद मख'जाथाव जोंनि गेजेराव मोननो हायो जोङो सबाय ओंख्रिजों दाउ बेदर ओख्रि जानायखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव गोदो गोदायनि फ्रायनो मोननायखौ जोङो मोननो हायो ना नंगौना नोंथां? औ औ जोङो गिबियावनो बेबायदिहाय गावनि आखाइ जोंनो हालेवजेननानै ओ दुब्लिफोराव बा न'नि बारि खनानि बेफोरबायदि दुब्लिफोराव जोङो गिबियावनो हालेवनायनि उनाव जोङो बे सबायखौ जोङो फुना लानाय जायो औ हानि सबायखौ जोङो मा खामनाय जायो थाव ओ सारायाव जोङो एवनानै होख्रेमनानै उवालाव सुनानै जोङो मो जाङैनो जावस्रोनानै लानाय जायो नंगौना नोंथां? बिनि उनाव जोङो बिखौ ज' खा बायदियै सबायखौ द'नाव मा खालामो रुना नै रुहोनानै लाग्रोनाय जायो नंगौनो नोंथां? औ रुनाय समाव जोङो एसे खारदै होनाय जायो नं गौनां नोंथां औ आरो गुबुन फारसेथिं जोङो बेखौ ओ सारायाव गो सारायाव जोङो मोजां सुनानै लाखानाय बे दाउ बेदरखौ जोङो मा खालामो ओइजा फारसेथिं ओ थाव सेरनानै जोङो बेयाव सामब्राम संख्रि बानलु हालदै मस्ला आरि होनानै जोङो बेखौ एवनानै लानाय जाग्रोयो बेबा दिनो दाउ बेदरा एवनानै जेब्ला ओ मोनफ्राम जायो अब्ला जोङो बेखौ मा खालामो? रुनानै लाखानाय बै सबायखौ दाउ बेदर बे एवनाय सारायाव समबार होना लानो नांगौ जायो मिथिबायना नोंथां?
औ औ।
दान्दिसे सम गोदो होनानै जोङो बेयावहाय दुन्दिया सामब्राम होनानै ओंख्रिया ओ जेब्ला सुवोब्ला बेवहाय जोङो उनावहाय मा खालामो जेब्ला संख्रि साखिना खांना लाबोनो हायो जोङो मिथिबायना नोंथां?
औ औ।
बेनो जाबाय जोंनि माने बरनि सबायजों दाउ ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो।
औ।
मखजाथावसिन ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो औ बेनि उनाव जोङो आर बरफोरनि गेजेराव जोङो नाफामखौबो मोननो हायोना नंगौना नोंथां?
औ
औ नाफामखौबो बेबायदिनो बिलौनिफ्राय माने गोबां रोखोमनि ना दैमानिफ्राय बेबायदि गुरना लाबोनानै जोङो बरफोरा बेखौ ओ थिनानै दोननाय जायो नंगौना नोंथां? औ बेखौ जोङो ओ बे गुरना लाबोनाय नाखौ मोजाङैनो सुस्रांनानै बेखौ जोङो मा खालामनाय जायो नाखौ गुरान खालामनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ औ नं
औ बिनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामनांगौ गुबुन फारसेथिं थास बिसंखौबो जोङो ओ बेबायदिनो ओ लाबोनानै हेराय जोङो उवालाव बै ना गोरान आरो बै थास बिसंजों मुजाङै देग्लिनानै गेब्ले गुन्दै खालामनानै जोङो ओ बेखौ जेब्लाय गेबलियो अब्ला जोङो बे हानानै लानाय औवा हासुङाव। मा खालामना दोनो सुस सुस सुसननानै जोङो दोननाय जायो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ थालिर बिलाइ बेनिफ्राय हांगार बेफोर गिदिरखौ मा खालामना दोनो बै हासुंनि मोखांआव जोङो हाजों आरो सोरबा सोरबा लिरथेनाबो दोननाय जायो नंगौना नोंथां? औ बेनि उनाव जोङो मोननो हायो बरफोरनि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेबाय दिनो थास बै थास ओंख्रिफोराबो बरफोरनि मोनसे मखजाथाव ख्रि होननानै जोङो मोननो हायो नंगौना नोंथां बेखौबो जोङो गुबुन गुबुन नाजों बेदर अमा दाउ बेफोरजोंबो जानाय बेखौ जोंङो बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो नंगौना नोंथां? औ दे बिदिब्ला नोंथां दिनै बेसेबावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ
दे होनबा नोंथां।
औ